औ औ खोनादों।
नोंथांनि कल हरनाय जाहोना मामोन नोंथां?
औ आं दा नोंथांखौ जेनेबा मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होनना फन हर दोंमोन नोंथाङा फ्रि दंब्ला?
औ दङ नोंथांनि फ्रि दं आं।
औ सावरायजागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ जा जों दा आबहावा गाज्रि जानाय आबहावा गाज्रि जानायनि सायाव मा खैफोद सोमजिदों आरो खैफोदफोरखौ जों बोरै सोखानो हायो आरो जोङो बेफोरखौ बोरै खमायनो हायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ जोंना थ' आबहावा गुदुं गुबुंले जानाय होनब्लाथ' जों गोबां रोखोमै जोंना आ बहावा गुबुंल' जायो आरो आंथां जोंना दा बायदिसिना जोङो ओ कल कारख खानानिफ्राय ओंखारनाय जोंना उखुन्दै बेफोरनिफ्रायबो जोंना बे आबहावाया गुबुंले जायो। आरो जोङो बायदिसिना जोंना दंबावो जेरै ओ बेफोरनिनो जोंहा प्लास्टिक बायदिसिना जोङो सेवनानै थाङि बायदि बायदि बेसाद बेफोरखौ जोङो बै
आबहावानि जोङो हा हा नङाब्ला जोङो बायदिसिना जायगायाव जोङो गारोब्ला बै बुस्थुआ सेवना थाङा बेनि थाखायबो जोंना आबहावाया गुबुं जायो आरोना नोंथां।
आं नोंगौ।
बेनिफ्राय जोंना गोदोर गोदोर जोंना इन्डास्ट्रिफोरफोर दङ। बेफोर इन्डास्ट्रिनिफ्राय जोंना बायदि गाज्रि दै गाज्रि दैफोरा जोंना अलाय मोनदेर जानानै बै दैमा दैसा नङाब्ला बायदिसिना जोंना बिलोफोरथिं ओ उम बोहैना फैयो बै बोहैना फैनायावबो जोंना आब' आब' आबहावानि बायदिसिना जोंना बेफोर दैयाव थानाय जोंना ना नङाब्ला बायदि बायदि बेसेन गोसा जोंना थायो नाफोर थायो बेफोर नाफोरा बैफोर दैफोरखौ मोनलोङोब्ला बिसोरो बिसोरो बिसोरो थांना थाबाय थायोब्ला बै दैयाव बिसोरो ओ थैयो आरोना नोंथां बेनि थाखायबो जोंना जोंना आ आबावाहा-आबहावाया गोबां गुबुंले जायो बेनि अनगायैबो जोंना गारि मथर गारि मथर सलायनाय गारि मटर सलायनाय बायदि बायदि जोंना दङ बे बेफोरनि थाखायबो जोंना
औ
आबहावाया गुबुंले जाया आरो नोंथां आरो जों आबहावा गुबुंले जानायनि मोनसे से गेदेर जेंना जेरै बिफां लाइफां बिफां लाइफां जोंना गोबां थायोब्ला जोंना कार्बन दडाइ अक्साइड अक्साइदआ जोंना गोबां बिबांनि जायोब्लाबो बै बिफां लाइफाङा बिसोरो कार्बन डाइ अक्साइद खौ सोबनानै लायो आरो जोंनो मो जाङै अक्सिजेन गेसखौ होयो आरो ना नोंथां बेनि थाखायनो बेनि थाखायनो आथिखालाव गोबां बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखायबो जोंना बिदुं-बिदुङा जोबोर अ गुदुं जायो। गुदुं जानायनि जाहोनाव जोंना आबहावानि-आबहावानि नुथायाबो जोंना थांना थानायनि राहायाबो गोबां जेंनायाव नुजाथिदों आरोना नों
औ नों
जेरैबायदि जोङो बुंनो थांब्ला जोंना गोदो गोदो जों थानाय समाव बारा गुदुं गुदुंनि खोनायामोन नाथाय आथिखालावथ' गोबां बिदुं-बिदुं-बिदुंआव जोङो सहायना थानो हाया दसे जोङो लामा सामाथिं थाबायनो थांबोब्लाबो जोंना सान्दुं बायदिसिनानि थाखाय जोङो उम देहाखौ देहाखौ जोङो लोरबां मोनो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो एसे ओम फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंनियाथ' नै दा जोंनिया आबहावा- खौ जोङो गोबां राहाजोंनो गाज्रि खालामबोदों जेरैथिंबो गाज्रि जाबोनायखौसो नुनो मोनदों नङा होमबा? मानो होनोब्ला जोंनि आबहावा खौ जोङो गोबां गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनबोदोंलाय जोंनिया जेरै नै प्लास्टिक खौ जोंनि गोबां बिबाङै बाहायदों आरो जोंनि गोबां गोदान-गोदान दारिमिन गायसनबोगासिनो दं। बेवहायबो जोंनिया गोबां गाज्रि बेसाद जेरै- गबनाय उखुन्दैफोरखौनो नोंथाङा बुंखाबाय आरो बेनगावबो गारि मथरनि उखुन्दै कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय जायफोरनि जाहोनाव जोंनिया आबहावाया गाज्रि जानो हमदों। आरो गोबां लाइफां हाजोफोरनिफ्राय बिफां लाइफां दाननाय बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनावबो जोंनिया गोबां बेफोरनि जाहोनाव जोंनिया गोबां मिथिंगायारि खैफोद सोमजिनो हमदों आरो जेरै- जोंनिया दैबाना हमना ला आरो बांग्रिं मावनाय अरगें बेफुनाय आरो बुम-गलगारि बिदुं बांनाय बेनि थाखायबो जोंनिया औ जोंनिया गोबां जेनेबा गाज्रि खैफोदफोरा नुजाफैनो हमगासि नो गोबां बांग्रिं मावनायखौ खोनानो मोनदों नङा होमबा बांग्रिं मावनानै औ आरो जोंनिया जाय जेरै जोंनिया गोबां बिफां लाइफां दाननानै गोबां बिल्डिं बानायदों। जेनेबा सोहोरफोरावबो जोंनिया औ जों दा बेफोरखौ सोखानो थाखाय जोङो राहा लानांगौ आरो ना जेरै जोंनिया लोंनायनि दै लोंनायनि दैफोराबो गाज्रि जाबोनो हमदों।
नंगौ नंगौ
बेफोरखौ फाहामनो थाखाय जोङो मोनसे राहा लामा लानांगौ जेरै जोङो गासैबो लोगो नांनानै जेनेबा प्लास्टिकखौ बाहायनायफोरखौ जों खमायनांगौ। बेनि जायगायाव जोङो जेरै बेनि जायगायाव जोङो कागजनि थहाफोरखौ बाहायनांगौ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया गारि मथरखौ जोङो नांगौ समावल' सालायनांगौ गारि मथराथ' जेनेबा गोनांथिखा नालाय बेखौ जोङो मोजाङै सालायनांगौ एसे खम बिबांनि औ आरो दानिया थ' गोबां इलेकट्रिक गारिबो ओंखारबाय नङा होमबा औ चार्जनि औ आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै कल कारखानाफोरावबो जोङो जेनेबा बेसोरनि उखुन्दै फोरखौबो मोनसे गाज्रि जायगाफोर दोनहैनांगौ जमायनानै जेनेबा जोङो जेरै मेरै जेखे मेखे जाहाथे हेंगार हरा जोंनि बारहावाखौ
नगौनो थानांगौ
आरो हायोब्ला जोङो फांसे बिफां जेनेबा हाजोफोरावथ' दानि गोबां बिफां दानाय नुनो मोनो बेफोरखौ दानोबब्ला जों गा फांसे फांनै जायगायाव फांबा गायनांगौ जाहाथे जोंना आबहावाया साखोन सिखोन थायो औ आरो जोङो प्लास्टिकफोरखौ जेरै मेरै गारलायसाय जोङो गावबा गाव न'खरावबो डास्टबिन अबा जोङो नोगोर सोहरफोरावबो जोङो डास्टबिन मोनसे जमा बानाय नांगौ जाहाथे सब गासैबो बेयाव गारलाङो जोंनि आब आबहावाया साखोन सिखोन थायो आरो जोङो आबहावाखौ गाज्रि खालामनाय माने जोङो गावखौ खौनो गाज्रि खालामना लानाय होनना सानजायो आरोना मानो होनबा जोंनिया बिदि आबहावाया गाज्रि जाबोबा दा जेरैबायदि जोंनिया बिदुङा दुंबुनो हमदों जोंङो मानसि फोर थानो हायो जानो हमदों लासैनो नङा होमबा गोबां बिदुं दुंनायनि जाहोनाव औ जोंनिया जेरै जेरै हाजोफोरनि बरफफोराबो गलिबोनो हमदों जोंनिया औ आरो जोंनिया जेरै दैबानानिबो खैफोद सोमजिदों दै बानायावबो जोंनिया गोबां आरो दैबानाय आरो जोंनिया हाफोराबो गाज्रि जाबोनो हमदों जायनि जाहोनाव जोंनिया पाहारफोरनिफ्राय हाफोरा खुख्लानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा
नंगौ नोंथां नांगौ।
औ बिदिनो आरो बांग्रिं मावनायखौथ' बुंनो नाङा बांग्रिंआ दानिया खनले खनले फैबाय थानाय जादों आरो हा हा गावनायखौबो जों नुनो मोनदों जेरै खरान जाबोनाय औ फोथारफोरावबो जोंनि आब आबाद मावनो थाखाय दैनि दैनि अनजिमाया एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों बा बेफोरबायदि जोंनिया गोबां खैफोद गाज्रि खैफोद सोमजिदों आरो जोंनिया जेरै जोङो बिफां लाइफांखौ दानबाय थायोब्ला जोंनियाबो अक्सिजेन गेसनिबो गोबां आंखाल जागोन मोनसे समाव जायनि थाखाय थाखाय जोङो अक्सिजेन गेसनि थाखाय जोङो मानसिफोरा गोबां गाज्रि थासारियाव गोबां गाज्रि गोलै लांगोन जा अक्सिजेन खम जाब्ला जोंनि बारहावायाव बेनिखायनो जों जोंनि बारहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ जेनेबा
खोनाया
औ गुबुंङै लाखिनांगौ मानो होनब्ला जोङो जोंनि देहायाबो जोबोद खस्थ' जायो जेनेबा आबहावाया गाज्रि जाब्ला जेरै जोङो जों दानिया कार्बन कार्बन डाइनि अक्साइड कार्बनडाइनि बिबाङा जोंनि बारा जान हमदों बिफां लाइफां दान जों जोनोबो जों बि बिफांखौ जोबोद साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जों होमबा जोंनो बिफां फांसेया जोंनो अक्सिजेन गेस होयो फिथाइ सामथाय होयो गोबां बिबार फैबार होयो बेनि थाखाय जोङो बिफां फांसेफोरखौ दानफायोब्ला जों बेनि जायगायाव फांबा बिफां बा जिफां गोबां दाननांगौ नङा होमबा औ नोंथाङाबो माबा मोनसे रोंगौथि रोंगौबा फोरमायबावनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन दा आबहावा गुबुंलेनाय होनब्लाथ' जोङो गोबां राहायै जोंनियाव आबहावाया गुबुंले जायो जेरै नोंथाङा बुंनाय बादि जेरै बिफां बिफांखौ दानफायनानै जोङो गोदान बिफां गायनांगौ बेफोरबायदिनो आरो जोंना अक्सिजेननि बिबांखौ जोङो गोबां
औ
खालामनांगौ जायनि जाहोनाव जोंना थांना थानायाव अक्सिजेना जोबोर गोनां हां लानाय आं हगारनायफोराव जोंनो अक्सिजेनखौ नांगौ जायो आरो नोंथां बेनि बेनि अनगायैबो-बेनि अनगायैबो जोंना बायदिसिना बायदिसिना कार्बनडाइ अक्साइडनि जाहोनाव जोंना बायदिसिना बेमार आजार जानायखौ जों नुयो आरो
औ नंगौ औ कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबाङा बारा जाब्ला औ
दै जेरै जोंना आबहावा गुबुंले जानायाव जोंना दै दै गुबुंले जायोब्ला जोंना बायदिसिना लोंग्रा दैनि
औ दाथ' औ दाथ' जोंनिया दैया गोबां औ दाथ' जोंना दैया गोबां गुबुंले जाबोनो हमदों ओं मानो होनब्ला जोंनिया दा दैयाव औ दैयाथ' जोंनिया अनजिमाया गोबां नाथाय दैनि अनजिमाया जोंनियाथ' गुजिस्नियानो आरो ना गुजिस्नि जौखोन्दोआनो जोंनि दैया गोबां जोंनि जौसे जौ जौखोन्दोनि मादाव जोंनिया थाम-थाम जौखोन्दोआल'सो जोंनिया मोजां लोंजाग्रा दै बाखिया थ' गोबांसो जेरै दैमा-दैसा मा होनोमोनलाय बेखौ जानानै दं जेरै लैथो-लैथोमा फोरनि दैया जोंनिया गोबां गाज्रि जाबोनो हमदों बेनिखायनो जोंनिया दैनि लोंनाय बिबाङा औ गोबां खम बैबा बैबि जोंनिया गोबां जायगाफोरावथ' जोंनिया दैनि थाखाय जों गोबां सम नेनांगौ जायो जाहाथे दै फैनानै जोङो लाइन ला-लाइन जाबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा दैनि आंखालाव। दा जोंनियावबो बिदिनो जायाब्ला जोंनि गामि सोहोर फोरावबो जोंनियाव बिदिनो आंखालाव गोग्लैनांगोन जोङो। आरो दैनि आंखाल जायोब्ला जोङो सानसे समाव दैनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोलैनांगोन बेनि थाखायनो
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि थाखायनो जोङो दैखौबो हागौमानि जोङो दैखौबो मोजाङै लाखिनांगौ। लेथ्रा गाज्रि बुस्थु लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जोङो दैयाव गारनो नाङा। जाहाथे जोंनिया दैया गाज्रि जाया औ। प्लास्टिकफोरखौथ' हायोबा जों दैयाव गार गारथारनो नाङा मानो होनबा जोङो बेखौ दैखांनायावबो जोङो औ दैखांनोबो हाया नालाय। जोबोद खस्थ' बेफोर समजों लोगोसे सिङाव गोगलैना थायो हानि सिङाव आरो बेफोर जोङो फुख्रिफोराव प्लास्टिक गारनाया गोबां गाज्रि।
आरो जोंना गाज्रि दै लोंनायाव जोंना बायदिसिना जोंना बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आं जेरै जनदिस, थाइफयद, बायदिसिना जों कलेरा बायदिसिना खौ जानाय नुयो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो आबहावा गुबुंलेनायखौ होबथानाया जोंनिया जोबोर गोनां।
औ।
औ होमबा नोंथां जोंना टाइमआबो थौबायमोन नों
औ दे होनबा दोन्थ'नोसै न'? औ गोजोन्थों।